हेलौ औ नोंथां खोनागासि नो ना
औ मोजाङैनो खोनादों नोंथां
मा खालामगासिनो दं नोंथां
आङो दा नै ओरैनो बिफां सिङाव बा बिफां सायायाव जिरायनानै दङ नोंथां।
ह
औ
आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथां
औ मा आयदानि सायाव नोंथां हागोन
औ बे दावबायनायनि सायाव नोंथां दावबायनाय बा बेरायनायनि सायाव नोंथांजों फंनैसो सावरायनो होननानै हरदोंमोन आं
औ
दावबायनायनि बेलायाव नोंथाङा एसे खोन्थानानानै होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां।
अ एसे खोन्थाना होनायनाय
दावबायनाय होनोब्लाथ' सुबुं माहारि हिसाबै बयबो गुबुन जायगा जायगायाव दावबायहैनो बा खाथि खालानि जायगायावनो दावबायहैनो जोङो जोबोद मोजां मोनो ओ जोङो दावबायनाय बुङोब्ला गुबुन जायगायाव थांनानै दावबायनायल' नङा दावबायनाय मानि गारि गाखोनायल' नङा जोङो
जोङो दावबायहैनानै बै जायगानि माखासे बुस्थुफोरखौ जोङो बा
बैनि माखासे कालसार हारिमु बफोरखौ जोङो सोलोंनानै लाबोनो हायो बैनि जानाय लोंनायखौ जोङो फैनो हायो बा सोलोंबोनानै लाबोनो हायो बेजों लोगोसेनो बै दाबसे जायगानिखौ गाननाय जोमनाय होन बेखौनो जोङो बा लाबोफानो हायो बेफोरखौनो जोङो दावबायनायनि गेजेरजों मोन हायो आरो बैनि जेरै थाखा फैसा बैफोरखौबो जोङो सोलाय सोल' जानायखौबो जों नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो राव रावनि सायावबो गोबां सोनारो जोङो दावगानायनि सायाव जोङो बैनि दाबसे जायगानिखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो आरो जोङो गोबां जायगायाव दावबायनो हायो जेरै नेसनेल पार्क माखासे हादोराव माखासे जिल्लायाव माखासे हादराव खाथि खालानि हादरफोरावनो जोङो बेरायहैनो हायो। अब्लाा नों थाङा बेनि सायाव माबा बुंनो सानदों नामा?
नंगौ नोंथां जे दावबायनायजों जों अनेक गावनि जिउआव सोलायनानै लाबोनो हायो नोंथां दा जोङो गावखौनो
आरो आं फंसे बाथ्रा बुंनो सानबावदों जेन'बा दावबायनाया बै जेखौ बेरायहैनायल' नङा माने जोङो खायफा सोलोंथाइनि
थाखायबो दावबायहैयो जों बैफोरखौ नुनो मोनो आरो नंगौ नोंथां नोंथाङा थारखौनो बुंदों जो दावबायनायजों जों गासिबो ओ गावनि जिउआव सोलायहोनो हायो। जोङो बुंनो नांगोन जे दावबायोब्ला जोंनि उह खर' मेलेम गासिबो जोंनि देहानि अंगफ्रानो मोजाङाव थायो। दा जोङो जोंनि दावबायनायजों लोगोसे बै दावबायनायनि जे थासारि बै दावबायनायनि जे रांखान्थिनि हालोद बै दावबा-दावबायनाय आव बै जायगानि जोंनि उह बै थासारिनि सो लिनाय आरो बै जायगानि जे जिउ खुंनायनि राहा निफ्राय लानानै आबाद मावनायनिफ्राय लानानै गासिबो बिथिङाव जों सोलोंनानै लानानै जोंनि जायगायाव बा गावनो उह बाहायफैनानै जोङो जिउ खुंनायाव मदद मोनो नोंथां। दा जोंनि आ आजै आजौमोननिफ्रायनो उह बिराद माने गोदोनिफ्रायनो दावबायनाय बियो दंबोखायो जेरै गोदोनिया आथिंजों दावबायनानै गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेयाव थाङो आरो ओ जोंनि आरो दानि जि उह सुबुंफोरा जे जोंहा दानि गोनोखोआरि मुगाजों जोङो दावबायो नङा होमबा नोंथां? दा जे गोदोनि उम दावबायनाय आं बे दावबायनाय फ्राय लानानै जों दा बे थासारिसि सफैदों नोंथां दा बे दावबायनायाव जोङो दावबायनाय होनना बुङोब्ला जों अनेक उह बुंनो हायो जेरै जोङो सोलोंथाइआव सोलोंथाइनि लानानै दावबायनाय गावनि जिउ खुंनायनिखौ लानानै दावबायनाय गावनि बहायबा बेरायनो थांनो थाखाय दावबायनाय।
आरो गावनि नांगौ मुवानि थाखाय दावबायहैनाय
अनेख जोङो दावबायनायजों जोंनि खामानिया उह माने मोजांसिन आरो जाफुंसारो नोंथां।
औ
दा बै जोङो उम सोलोंनायाव सोलोंथाइ लानायनि बेलायावनो होन जोङो बायेरा हादराव थांनानै सोलोंहैनाय बै सिनि जे फरायनायनि नेमखान्थि बैसोरनि जे उह फरायनाय बे फ फरायनाया माबायदि फरायनानै बिसोरो ओ जायगा आवग्रिनो हादों मानि ओ माबायदि फरायनानै बिसोरो गोजौ सोलोंथाइ लानो हादों माबायदि फरायनानै गावसिनि जिउआव जाफुंसारनो हादों। गासैबो बिथिंखौनो जोङो उह दाव-दावबायनायजों लोगोसे मोननो हायो नोंथां।
औ
नोंसिनि स्थिङि एरियाथिं नोंसिनि जायगाथिं उह दावबायनाय हानाय मोजां गियान बुथुमनो हानाय जायगा दङ नामा नोंथां?
औ दङ थारैनो नोंथां जोङो जोंनि ओनसोल खाथिजों नांजाबनाय जोङो जेरै भुटान हादोर जों बै हादोराव थांनानै जोङो गोबां सोलोंनांगौ माखासे माबाफोर मोनहैयो जेनेबा जोङो जेनेबा भुटान हादोरावनो थांबाय अब्ला बै हादोरनि साखोन सिखोन लाखिनाय गिबियावनो जों बेखौ सोलोंनानै फैनो हायो आरो जोङो गारि मथर सालायनाय थ्राब फिक रुलस
रुल्स बैफोरनि सायाव जोङो सोलोंनानै फैनो हायो आरो बेबायदिनो जोंहा सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क दं जाय जोङो बेहाय बेरायफैनो हायो बैफोरनि नंगौ नोंथां।
जोङो रंजाफैनो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां दे बैनि समायना आरो बैसोरनि जे हाजो हालायाव जे बिसोरो आबाद मावनानै जायो। नङा होमबा नोंथां? दा बैसोरनि हाजो जो एरियाव आबाद मावनाय माने गावसिनि जिउखौ खस्थ मस्थयैब्लाबो आबाद मावनानै मोजां जिउ खांबोनाय बेखौ जोङो जोंनियाव बा गावनो सोलोंनानै लाफैनानै खामानिखौ मावनो हायो। दा बैसोरनि जे नोंथांख दादों दहाय गारि सालायनानि नेमखान्थि दा बै नेमखान्थिफोरखौबो जोङो ओ जोंनि जिउआव बा जोंनि ओनसोलाव बेखौ जोङो सोलायफैनो हायो। बैसोरनि इ ओह दावबायनायनि जे हाजो हाला बैसोरनि जे ओह नुथाय मिथिंगायारि बैसोरखौ जोङो नायनानै जोंनि ओह जायगायाव गावनि ओ जे गाव खन्थाइगिरि बा बा थुनलाइगिरिब्ला दा बैसोरखौ नायनानै ओ बैसोरनि जे ओ समायना रमायना गोजौ गाहाय हाजो हाला बेफोरखौ लानानै जोङो खन्थाइ लिरफैनो हायो। अनेख जोंनि जिउआव दावबायनायजों लोगोसे सोलायनो हायो नोंथां।
औ।
दा आं नोंथांनाव मोनसे सोंनोसो नागिरदों जे खन्थाइगिरि बा लिरगिरिफोरा दावबायनायजों मा मुलाम्फा जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
गोबां मुलाम्फा जानायखौ जों नुनो मोनो। जेनबा जोङो दावबायनायनि गेजेरजोंनो बैनि मिथिंगानि नुथायनि सायाव जोङो गोबां रोखोमनि थु-थुनलाइ बा गोसोखांथि बैफोरखौ जोङो लिरनो हायो आरो बै मिथिंगानिनो बिफां लाइफां जिब जुनार बैफोरखौ लानानैनो जोङो खन्थाइ सु सुजुनायबो नुनो मोनो। जेरै मिथिंगा खन्थाइ बेखौनो जोङो रमान्टिक महरै होदों मिथिंगानि माखासे गोबां बाथ बाथ्राखौनो लाजोबनानैनो जोङो मानसिनि जिउजों रुजुनानैबो जोङो मोनसे रमान्टिक खन्थाइ जोङो म हराव होनो हादों आरो बै माखासे जायगानि नुथायफोरखौ लानानैनो जोङो गावनि सुबुं जिउनि महर होनो हायो। आरो बैहोर थांनानै माखासे जे गोसोखांथिफोर लाबोनो हायो जे जोङो बेखौ गोसोखांनानै माखासे सुंद' सल'फोर लिरनो हायो नोंहा मा जाथाय जादों बैफोरनि सायावबो जोङो सुंद' सल' सल'माफोर लिरनो हायो आरो जो ओह बेबायाददिनो दावबायहैनानै बैसोनि बिजाबफोरखौ फरायना लाबोनानै जोङो बेख खौ राव सोलाय फैनोबो हायो। जोङो बेफोरखौ दावबायनायनि गेजेरजोंसो मोननो हायो होननानै जोङो बुंनो हायो।
थां नोंथाङा थिगखौनो बुंदों। दावबायनाय जोङो खन्थाइगिरि जे लिरगिरिफोरा अनेख ओह हेफाजाब मोनो दा बैसोरो ओह दावबायनानै बिसो मिथिंगायारि नुथाय बिसोरनि जे ओह जिब जुनारफोरनि नुथाय जे लिरगिरिनि सानस्रि सान्थौख खौ माने गोबांथार ओह गोथौसिम हाबोनायाव मद दद मोनो मदद खालामो दा ओंखायनो जोङो दावबायनाया गोनांथा थार नोंथां। दा गावनि जिउखौ ओ गावनि जिउखौ जे मोजां लामाजों थांनोबा मोजां लामाजों दैदेनलांनोबा जोङो दावबायनायखौ खम खालामनो नाङा नों
औ थारैनो नोंथां। जों जिजोंखि जाया। माने जोङो दावबायनांगौ नङा हबा नोंथां जेरै साइकेलजोंनो बुं मटर साइकेल बास बैफोरजोंनो ट्रेन बैफोरजोंनो जों।
नंगौ नंथां दावबायनानैजों जोङो। गोसोनि लुबैनाय गोसोनि सानस्रि बेफोरखौ जों मोननो हायो नोंथां।
औ।
दा जों बैसोरनि दावबायनायखौ बिसोरनि थानाय जानाय सोलिनाय नोंथां। नि कालचार बे। बिसोरनि कालसारखौ माबायदि ओ जोथोनै दोनो। कालचारखौ माबायदि जौगाहोनायाव ओ मदद खालामो माबोरै बाहायोबा मोजां जायो? बेखौ जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि हारियावबो बेखौ मोजां ओ मावनानै लांफैनो हायो। थां अ नोंथां होनो हुवा ओ दिनैनि रालायनायखौ दोनथ'नोसै नामा नोंथां? आं गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों मानि ओ बे आंनि जि जोमखौ बेगाव सोनांगौ। थां बेन बेनि थाखायनो हाख दोनथ'नोसै नामा नोंथां?